औ अ नोंथां अ मोजाङै नो ख'बरा
औ मोजाङैनो।
अ मा खालामगासिनो दालाय?
दायो ओरैनो जिरायनानै दङ।
अ नोंथाङा फ्रि दङोबा ओरैनो
ओ दं दायो फ्रि दं
औ दा दसे दान्दिसे आरो इन्टारनेटनि सोमोन्दै सावरायनोसै ना दसे ओ माबायदि ओ जोंनि फिउसाराव गोहोम खोख्लैयो एबा ओ फिउसाराव माबायदि इन्टारनेटनि गेजेरजों जों दावगानो हागोन बा बेसेबां सम जों इन्टारनेटनि गेजेरजों दावगाबोखो बेफोरनि बागै एसे सावरायनो सै आरो
औ
दा नोंथाङा एसे फोरमायथिनानै होदो जे इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय मानि गोनांथि आरो
इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय ओं गोबां माने सुबिदा खालामना होबाय आरो जोंनि ओ गोदोथ' बिदि गैयामोन इन्टारनेट इन्थारनेटआ दायो माने जोंनि थाखाय गोबां माने जौगाथायखौ लाबोबाय आरो ना इन्टारगेटआ इन्टारनेटआ जोंनि फरायनाय लिरनाय बेफोराव माने जों इजियैनो जोङो माने
जों जेखौ बुजिया बेखौहाय जोङो इन्टारनेटावहाय सार्च खालामनानै जों नायनो हायो।
औ औ
आरो गोबां माने बिदिनो जों इजियै माने गावजों गाव कन्टेक्ट खालामस्लायनो हायो।
औ औ
जों बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां बिदिनो प्लेटफर्म दं। जेरै गोबां सुबुंफोरा आरनिं खालामदों। ओ गावनि कन्टेन्ट खालामनानै जेरै ओ फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुब जा। बेयाव माने गोबां सुबुंफोरा बिदिनो आरनिं खालामनानै गावनि ओ लाइफखौ माने बिदिनो दावगैलांदों आरो
औ औ औ। औ दा ओ इन्टारनेट होनना बुङोब्ला। थ जोंनिया बेबायदिनो आरोना गासै ओ सुबुं समाजनि गेजेरावनो ओ माबा मोनसे गाज्रि बा माबा मोनसे मोजांबो खालामगासिनो दङ नङा होमबा।
औ औ
दा ओ दा जों फरायसाफोर। होनो होननानै लादो जे। फरायनाय एबा गावगायनि। सोलोंनो थाखाय माबा मोनसे सोलोंनो एबा गावगायनि सोलोंथिखौ दावगाहोनो थाखाय बेयो इन्टारनेटनि गेजेरजों जेनेबा गासिबो गावनि सोंथि एबा कुइसन एबा एन्सारफोरनि एबा ट्रान्सलेसनफोरावनो इ जि खालामनानै होयो इन्टारनेटआ। दा ओ जों। इन्टारनेटनि गेजेरजों मबाइलफोराव जे कम्पिउटारफोराव टिभिफोराव जों गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनो नङा होमबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगानि। जे जानाय जाथाय। निउस ओ बे जायगानि थासारि बे जायगानि कालचार। बे जायगानि जानाय बेफोरखौ गासैबो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों गंसे मबाइलनि गेजेरजों थ्रु मोनसे आ लेपटप एबा टेब्लेटनि गेजेरजों जों गासैखौबो इन्टारनेटनि गेजेरजों मोनथिनो हायो नआव थानानै नङा होमबा।
औ औ
ओ बेबायदिनो। ओ जोंनि गेजेराव दा गोबां दावगानायखौ नुनो मोनबाय इन्टारनेटनि गेजेरजों। बेनि गेजेरजों दा बुंनो बुंनो थाङोब्लाथाय इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ नोंथाङा एसे फोरमायथिनानै होदो जे माबायदि खहा जादों इन्टारनेटनि गेजेरजों जे दानि दा बायदिनि गथसाफोरा, फरायसाफोरा एबा दाबायदिनि फरायस फोरा माबायदि इन्टारनेटखौ बाराद्राय नांनायनिख्रुइ बे गाज्रि खामानियाव बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा?
औ औ नुनो मोनदों।
औ दा बेनि सोमोन्दै एसे बुंफोरथिनानै होदो सुंदयै।
औ। ओ जों दायो नुनो मोननायावथ गोबां माने बिदिनो लाइमोनफोरा बिदि ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों जुगैयै ओ गेम्स फोर गेलेनाय मानाय माने गोबां गावनि ओ टाइमखौ बररवार्ड खालामना लादों आरो ना? बिसोरो माने फरायनायाव धियान होनांगौमोन नाथाय होआखै
औ औ
माने फरायनायफ्रावहाय माने गोसो होनांगौमोन टाइम स्पेन्ड खालामनांगौमोन नाथाय बिसोरो ओ बे गेम गेलेनानै फ्रि फायार पाबजि बे फोरावसो बिसोरो माने गावनि टाइमखौ माने ओरैनो हगार हरदों आरो माने ओमफ्राय ओ बिदि खहा जानायखौ जों नुनो मोनो गोबां ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा बिदिनो माबा मा होनोमोन खहा जादों जेरै औ माबा माबा हेकार्सफोरा माने बिदिनो हेकिं साइबार क्राइम माबा माबि खालामनानै जोंनि ओ
पार्सनेल दाथा फोर
औ पारसेल खोथाफोरखौ पाइभेसि प्राइभेसि खौ माने बिसोरो हेक खालामनानै माने गाज्रि बाय गाज्रि बाहायदों आरो
खामानियाव औ औ दा ओ बेफोरबायदिनो ओ जोंनिथिं बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलफोरावबो नुनो मोनो जे इन्टारनेट बाहायनानै जे फरायसाफोर एबा सुबुं एबा आइजो जिफोराबो गावनि नांगौ बदि खामानियाव इउस खालामाखै नङा होमबा? से औ फरायनाय समाव फरायनांगौ आरो इन्टारनेट इउस खालामनाय समाव इउस खालामनांगौ नाथाय बिदि नङा जे बिसोरो दाबायदि समाव जे ओ फरायनायनि समाव गेम गेलेनाय एबा फरायनायनि समाव भिडिय नायनाय इन्सटाग्राम ससियेल मिडिया एप सालायनाय बेफोर माने स्टुदेन्ट एबा सासे मोजां मानसिखौ माने गाज्रि लामाथिं एसेबाबो बोख्लायो आरो नङा होमबा?
औ
आरो दङ ओ बेफोरबायदिनो आरो गोबां आरो मानसिफोराबो ओ इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो ससियेल मिडियाायाव ओ जयेन जानाय लोगो लोगो गावनि जे एम एम बेफोरखौ माने लासै लासै बावगारलांगासिनो। जाय गावनि मावनांगौ खामानिखौ थि समाव मावा जे मबाइलावनो बेजि जानानै थायो मावनांगौ खामानि नखरनि ओ आइजोफोराबो नखरनि खामानिखौ जेनेबा इन्टारनेट सालायनानै मबाइल सालायनानै एबा टिभि नायनानै बेफोरबायदि ओ नुथायनाय नुनानै मोजां मोननानै जे गावनि मावनांगौ खामानिखौ बावगारलाङो आरो गावनि ओ फिसा एबा गावनि फिसा एबा फिाज फिसाज्ला फिसाजोफोरखौ जे ओ एसे गियान होनांगौ बेफोरनि बागै जे इन्टारनेटखौ जेनेबा मा खामानियाव बाहायनाय जायो मा खामानियाव बाहायनाय जाया। जे गावनि औ गावनि फिसाजो फिसा फिसाला एबा गावनि ओह फिउसारनि उन्दैफोरनो जे एसे डेदिकेट खालामनांगौ जे मबाइलखौ मा मा मा मोजां खामानि थाखाय बाहायनो हायो जेरै बेयाव एन्सार एन्सारखौ माबायदि नागिरगोन नोङो गुगोलाव क्रमाव ब्राउजाराव माबायदि ट्रेन्सलेसन खालामगोन नों बुजि मोनैखौ औ नों बुजि मोनैखौ माबायदि गुगोलनियाव कुइसन खालामगोन ओह आजि खालिथ गोबांनो ए आइ नि जुग नङा होमबा दे। र्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्स बेनि सायावथ बेफोरथ डाइरेक्ट मबाइल जों थुबानो जाया नालाय बेफोरखौ वेबसाइटफोराव एबा माखासे एपफोराव इउस खालामनाय जायो नङा होमबा?
औ।
बेफोरखौ एसे ननि एबा रोंनाय मानसिफोरा एसे डेडिकेसन खालामनानै होनांगोन जे उन्दैफोरा माबायदि औ बिदिब्लासो बिसोर दावगानो हागोन आरो नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ दा नोंथाङा एसे बुंफोर थिनानै होदो जे इन फिउसार इन्टारनेटखौ माबायदि खामानियाव जों मोजाङै बाहायनो नांबावगोन एबा माबाफोर आद्रा थालांनाय बायदि नोंथाङा मोनदों नामा बेखौ एसे सावरायनानै होदो।
ओ जों इन फिउचाराव माने जों फरायनायाथ बाहायखानांगौ,
औ औ।
जोंनि फरायनायावथ गोबां हेल्प होयो। इन्टारनेटआ। माने जोंनि जिथु गोबां बिदिनो इन्टारनेटनि जुगै गोबां कम्पानि गिदिर गिदिराव हाय जोङो इन्टारनेटजों जेनेबा खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ।
जेरै ओ गोबां माने सिस्टेमफोरखौनो जोङो इन्टारनेट नङाबा माने जेबो खामानि जाया आरो। इन्टारनेट इन्टारनेट नांखागौ जोंनो। जों बयनोबो माने दा बे जेनेरेसनाव माने इन्टारनेटआ बयनिबो इमपर इम्परटेन्सिन जानानै फैबाय। बे जुगाव इन्टारनेटआ गोबां मानसिफोरनि थाखाय खहाबो खालामदों। जेरै बुंनो थाङोब्ला ओ नों नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ हिन्जावफोरा माने गावनि खामानियाव गोसोआलासिनो गुबुन खामानियाव जेरै माने मबाइलाव जेनेबा इन्टारनेटनि जुगै मबाइलावहाय हाबनानै दं। औ आरो बिदि जों खोनानो मोनो ओ हिन्जावफोरा गुबुनजों रायलायनानै बिदि रंजा रं नाम्बार जानायखौ जों नुनो मोनो गोबां बिदिनो ओ खहा जादों जोंनि ओ लाइमोनफोरा लाइमोन सिख्लाफोर आरो बिदि आइजोफोरा
बे फोराव
औ जों बे बेखौ नुनो मोनदों आरो इन्टारनेटनि माबा खहा जानायखौ आरो फरायनायाबो गोबां खहा जादों माने जोंनि ओ दा बे जुगाव गोबां बिदिनो गेम लेखा फरायनायनि जायगायाव माने गेम गेलेनानै टाइमफोरखौ ओरैनो स्पेन्ड खालाम हरदों आरो बिसो औ जों माने बेखौहाय जोङो मोजां लामायाव दैदेनलांनांगोन औ
दा ओ जों इन्टारनेटखौ मोजां खामानियाव बाहायनांगोन नङा होमबा जे मोजां खामानियाव बाहायब्लासो जों ओ गावनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन जे गा हामा खामानियाव बाहायनो रोङा रों रोंबाथाय जे गावगावनिनो हानि जागोन नङा होमबा बे बाराद्राय आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों सोलिबाय थायोब्ला जोंनि मबाइल मबाइल मबाइलफोरखौ जों एनिटाइम इउस खालामबाय थायोला जोंनि फिजिकेल हेल्थाबो एसे खमायो नङा होमबा जे गावनि मेगननि मेगननि पावारफोरखौ खमायनानै लानाय जायो दा औ मोजां खामानिया बेफोरनो जाबाय जे सासे गावनि गथआ गोजान जायगायाव दङ बा बिमाया नआव दङ ननि ओमफ्राय गथजों कमोउनिकेसन खालामनाय मबाइलनि गेजेरजों इन्टारनेटनि गेजेरजों बेफोरनो ओ मोजां खामानि हिसाबै जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जेनेबा रायज्लायहरनो हायो नङा होमबा
औ
औ दा औ नोंथाङा ओ नोंथाङा ओ दसे सम आंजों रायजलायनायनि थाखाय ओ नोंथांखौ साबायखर बावनाय जाबाय
औ आं आंनिफायबो गोजोन बेखौ बावहरनाय जाबाय
औ औ दा ओ औ औ बे दे दोनथनाय जाबाय
हा